खुलुमबाय
औ खुलुमबाय मा खालामगासिनो नोंथां?
दङ नोंथां ओरैनो जिरायनानै दंथ'यो दासान्दै।
आ खबरफ्रा मोजाङैने?
औ दङ नोंथां
औ। बोथोराबो माथो दिनै गरमथारना?
औ एसे सान्दुंङा एसे बारा दुंदों दिनैहाय।
औ औ।
गरमा बारा जाबोदों।
औ। है नोंसोनिथिं माइफोर गायनायफोरा जाहैबाय नामा दैज्लां बोथोरनि?
माइ गायनाया सोलिहांबाय। ओरैहाय दानिया खेबसेनो माखासे माखासे गायनाय जायो नालाय
औ नंगौ नंगौ।
गोदोनि बायदि बे हालेवनानै एसे एसे गायनाय जालिया दानिया। दा बे मोसौनिजों। आ दिनै एसे खारायबाय गाबोन एसे खामार होबाय आ बेनि उनावहाय एसे हाख खौ फोमोननानैसो लासैनो गायनाय जायोमोन नङा होमबा?
औ माने एकदम मास मोनसेसो सिगांनिफ्रायनो हालेवनाय हालेवनो नांगौ जायोमोन आरो ना गोदोआव मोसौजों नांगोल जों
औ औ। बिदिनो एवखांनायनि उनाव आरो मै बोहोबावनो गोनां जायोमोन।
औ औ।
हाख हाख सु समान खामायनो थाखाय
औ नंगौ।
आथिखालाव आरो बिदि गोदोनि बायदिहाय हालेवनायानो खमायलांबाय
औ नंगौ। आथिखालावथ' जोङो नुनो मोनलानो औ नखरफोराव बिदि औ।
औ।
माबा होनदोंना?
आथिखालाव बे ट्रेक्टरजोंनो एवजोब्बाय खेबसेनो माखासे एवनानै खेबसेयैनो बे माखासे गायग्रा लानानै फ्राय हालुथिनाया गोदोनि हाल जांख्रा जानाय बायदि जाला आरो
नंगौ औ नंगौ।
गोदोनियाबाथाय हाल जांख्रा जानोबा माखासे हालेवग्रा सावरि बादालि जालाय लायोमोन। आरो खोथिया फुग्रा माखासे माइ गायग्रा माखासे बिदिहाय गोबां मानसिजों हाल जांख्राखौ जालाय लायोमोन।
औ नंगौ।
आथिखालावथ' बे ट्रेक्टरजों एवनानै खेबसेनो फोमोननानै खेबसेयैनो एसे हाजिरा गायग्रा ला आरो दानिया
औ माने औ खनसे खननै गायनानैनो फोजोबो आरोना दाना। थाबनो
दानिया थाबैनो जोबो नोंथांमोननिजों बोरैहाय ओ गायनायनि जि ओ बेबस्था माबायदि गायो आथिखालाव?
औ बेबायदिनो नोंथांमोनथिं बायदिनो जोंनाबो माने गोबां न'खरावनो जोङो मोसौजोंथ' जों हाल एवनायखो नुलानो माने मोसौफ्रानो गैला आथिखालावथ' जोङो हाल एवग्रा बिदि मोसौखोनो फिसि मोसौ फिसियोबाबो माफा मानै जोङो ओरैनो गाइखेर बायदिसिना जानो थाखायसो जोङो मोसौखौ माने माफा माफि माफा मानै फिसिनाय नुयोसै। थिक बेबायदि नो ओ मे बांसिन फ्राय माने गुजिगु जौ खोन्दोआनो ट्रेक्टरजोंसो हाल एवनानै माइ गायोसै आरो। बिदिनो ओ टरजों एवबाय एवनानै खनसेयावनो ओ गोबां बुजा बुरजा गायग्राफोर लानानै बा हाजिरा लानानै खनसेयावनो बुजा गायनानै ओ बुजा जाहाबाबो ओ साननै सानथामावनो फोजोबो आरो। उम
गायखांनानै हानायनि बेब'स्थाया माबायदि नोंथां हमना लाबाय गोदोहायथ'
औ औ औ
जेनेबा गाइ माइ हानो थाखाय खामला लायोमोन
नोंगौ
बबेबा समाव बिदिनो गामिनि रायजोफ्रानो बा न'खरनि साफा सानै खाथिनि मानसिफ्रा एसे सावरि बादालि जालाय लायनानै माइ हायोमोन नाथाय दानि जुगाव बिदि माइ हानाय हुदाया खमायलांबाय जोंनि जोंहा बै खेबसेनो जि मोनसे कम्बाइन जि हारभेस्टार फैबाय ना
अ औ
खेबसेनो माइबो हाखाबाय आरो बे दुब्लि बारियावनो हानायजों लोगोसे बेयो माराबो नाखाबाय आरो।
औ
जिगाबा दुब्लियावनो थाबोबाय
उम
दिहाय जानायनि जाहोनाव मानसि माइ हानाया खमायलांबाय आरो।
नंगौ। औ बिदिनो जोंनिथिंबो बेबायदिनो एसे थेवबो बांद्राय नङा माने गोबाङानो मोसौ एसे एनै मोसौफोर दङ नालाय ओमफ्राय बेनि था खाय जोङो बो बै मेचिनजों बांद्राय हायिखौ नुनो मोनो। मानोना जोंनो जिगाब नांगौ। जों जुदि ओ जुदि बै बे बे माने मोनसेजोंनो हानायबो मारा नानायबो जाखानायजों जुदि मा माइखौ दिखाङोब्ला जोङो जिगाबखौ मोना नालाय उनावहाय ओ न'आव लाबोनो खस्थ' जायो बेनि थाखायनो जोङो माने गोबांखौनो जिगाबनि थाखाय ओ माइखौ हानानै न'आव न'आव लांनानै बै मेसिनजों नानायखौ नुनो मोनो आरो। गोबा गोबाङानो साफा सानैया नायोसै ओ जायफोरनो ओ जिगाब बायदिसिनाफोरनि गोनांथि गैया बिसोरो दुब्लिआवनो हानानै नानानै माइ फिथाइखौल' न'आव लाङो आरो।
बिदिनो बेयो नोंथां बुंनाय बायदिनो खेबसेयैनो दुब्लियावनो माराबो नाजायोब्लाबो उनावहाय बे जिगाबनि उसुबिदाया एसे बियो फैफिनो आरो।
नंगौ नंगौ।
खौ जोङो दैज्लां समावथ' जोंनो अ हालेवनाय मोसौ गैयाब्लाबो नखरावथ' गाइखेर जानाय मोसौ गाय थायो नालाय।
नोंगौ।
बे मोसौ गायफोरनोथ' बे दैलांनि समाव अखाबो थोराव जिगाब होनांगौ जायो जिगाब होनानै लाखिनो नांगौ जायोखायनो बा जिगाबनि गोनांथिया थानायखाय बेयो जायो जाया दुब्लिबारियाव नानाय जायो इसोरहा इसे आरो खेबसेबाव बै जिगाबखौ बु थुमनो गोनां बे जायो आरो।
औ नंगौ।
आरो गोदोनि बायदि मोसौजों नानाया जिगाबफ्रा एसे स्र' स्र' थायोमोन।
औ नंगौ।
बे मेसिनाव नानाया एसे एसे गुन्दै जायो आरो।
औ जयो। एसे गेब्लेलाङो औ।
मा मा माइ गायो नोंथां
जोंनिथिंथ' गोबां ओ माने बांसिन गायनायानो जाहैबाय बे मासुरिखौ गायो। ओमफ्राय रन होननाय बेखौ गायो।
औ
ओ बे मोननैखौनो माने बांसिन गायो आरो जोंनियाव। फ्राय दङ मोनफा मोननै आथिखालाव। बाजाराव हाथाइयाव मोननाय ओ गोदान गोदान जोलै गोदान गोदान मुंनि ओ दङ माखासे बे फोर खौबो लाबोनानै गायफैयो। ओमफ्राय लोगोसे आरो ओरैजाय माइब्रा गायो जोसा जोंनो बेखौथ' ओम माने नांथारगौ होननाय बायदि जोंहा मागोनि बैसागुनि थाखाय जोंहा माइब्रा जोसाफोरखौ। बेनि थाखायनो माने बयबो एसे एसे। औ फिथानि थाखाय माने बयबो एसे एसेबाबो गायो आरो बेखौ। दब्लायसेबाबो ओम जानो थाख
नोंथांमोननिथिंबो बेबायदिनो ना?
औ जोंनिथिंबो बिदिनो गोदोनि बायदि जे न'खरावनो बिधान लाखिनानै गायनाय जि हुदा। गोदोबाथाय न'खरावनो बे गाव गायनाय माइनि जोलैखौनो लाखिनानै गायोमोन नालाय। नाथाय। दानिया बिदिहाय गोदान गोदान माइ जोलै ओंखार नायनि थाखाय आरो जाय गोदान माइ जोलैया एसे। ओ गोदो आगोलनि माइनिख्रुइ एसेब्लाबो बारा जायो। फिथाइफ्रा दा बेनि थाखायनो। बांसिनानो बे गोदानै मोननाय जे माइ जोलै बेखौनो गायनाय नुसै। आरो बेनि अनगायै बे नोंथां बुंनाय बायदि। माइब्रा जोसा दा बेखौथ' जोंनो नांथारगौ नालाय। बेखौ खिन्थु गाय गायफाखायो आरो बिगास बिगानैब्लाबो न'खराव बैसा गो मागोआव फिथा जानायनि मुङै। आरो जोसा ओंख नायनि मुङै।
औ।
गोदोनि बायदि बे खिथ्रा फोनाय ओ बियो खमायलांबाय आरो।
औ औ नंगौ। नुनो मोनला दाना।
माइ दा बेवहायथ' जोङो। बायनो गोनांब्ला बियो गोबां दाम होनानै गोबां बेसेनाव बायनो गोनां जायो।
नोंगौ
खोनाबायदा नोंथां?
औ खोनादों।
औ माइ नानाय आरो माइ हानाय बेयो खोब मोनसे सहस मोनसे माबायाव फैनायखाय मानसिफ्रा एसे खामानिया आइ जानाय बायदिबो जादों।
आइ जादों औ नंगौ।
समा एसे खम समावनो जाबोदों।
औ माने खम समावनो माने गोबां खामानि मावनो हादों आरो। माने गोबां गोबां ओ खायफाफोरा जोबोद ओ बुरजा बुरजा हा दङ। बिसोरो गोबां माइ गायो। जेरै फन्सास बिगा एक्स बिगा ओ बिसोर बैसोरनि थाखाय खाय माने जोबोद मोजां जादों आरो बियो खम समावनो हानानै ओ मारा नानानै फोजोबनो हानाय मोनसे खाबुआ जादों आरो।
जादों सार।
औ
ओमबा नोंथां ओ सावरायनानै मोजां मोनबाय।
औ आंबा नोथ जों सावरायनानै मोजां मोनबाय माखासे ओ बाथ्राफोरखौ मिथ थिलायबाय।
औ औ
ओ
दे होमबा थां दो थां दे।